हेलौ नों
हेलौ औ खोनादों खोनादों नोंथां खोनादों ओ मोजाङै दं नोंथां उम नोंथाङा मा खालामगासिनो सानजौफु फनि जानानै जिरायनानै दंगासिनो नै ओरैनो बायजोआव नोंथाङा मा खालामदों
आंबो दंथ'यो ओरैनो दासान्दि
औ
नोंथांजों आङो फंनैसो बाथ्रा रायज्लायनो थाखाय थाखाय नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन
औ दे राय्लायजायो
नोंथाङा बर' ओ सुबुंफोरनि मोसानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंफोरनानै होनो हागोन ना नोंथां
ओ आं मोननैसो ओ बांद्राय गोथौसिम मिथिया थेवबो आङो जा मिनथियो एसे ओ बुंफ्रुनानै होनोस बि आरो ओ बर' सुबुंफोरनि ओ मोसानाय होनोबाथ' जोङो ओ गोबां दङ जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मिथिंगाजों गोरोबनानै जोङो मिथिंगानि बायदिसिना ओ आव फावखौ लानानैनो जोङो बैफोर मोसानायफोरखौ जों सोरजिनानै लादों।
बिनि गेजेरावनो जोङो ओ दौदिनि मोसानाय दङ। जोङो ओ जायखौ खेराइ होनाय समाव जोङो मोसायो बेजोंनो लोगोसे आरो जोंनाव ओ माखासे मोसानायफोर दं जेरै- बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय ओ खामाव बारखोनाय बिदिनो गान्दला बोननाय
ओ लोगोसे आरो ओम बायदि बायदिसिना गोबां दङ आङो माने ओ मुंफोर खौ गोसोआव गैजोबला ओम बेबायदिनो जोङो बै फोर मोसानाय मोसानायखौ ओ गावनो गाननाय दा गाननाय जेरै दख'ना आर'नाइ बायदिसिना फालि फास्राफोरखौ जोङो माने गावसोरनो दानानै लानानै गानबोदों बा मिथिंगानि दा जोङो बिफां बिलाइ बिबारफोरनिफ्राय जोङो ओ खुन्दुङाव गाब गानानै जोङो दानानै ओ गाननानै बैफोर मोसानायफोरखौ जोङो ओ मोसाबोदों आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेनि बागै नोंथाङासो बुंनो हागोन नामा आरो?
औ हागोन नोंथां ओ बिदि जोंनि बर' हारियाव बिदिनो बर' सुबुंफोरनि मोसानाया ओ गुबुन गुबुन रोखोमनि दं ओ बेफोरो जोंनि बर' हारिजों जोबोद मोनसे एंगारहायै मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोसानाय बेखौ जोंनि ओ गोदो आबै आबौ समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बेयो जों जोंनि मोनसे हारिनि ओ एंगार हायै मोनसे मोसानाय ओ जेरै बेफोर जाबाय खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानायफोरा जोंनि बर' हारिनि ओ सिनायथि।
औ औ
जोङो गासैबो ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै ओ गथ' गथ थाय आलासेै जों गासैबो बे मोसानायाव जों बाहागो लायो।
औ
बेयाव जोङो ओ बुंनो थाङोब्ला ओ बागुरुमबा मोसानायाथ' जोंनि बर' हारिनि सिनायथिखा।
औ
खौ गासैबो मोसानो हायो जोंनि बर'फोरा ओ बेखौ मोसानो थाखाय ब्ला ओ जोङो ओ दामनाय ओ देनायाव जोंनो ओ खाम सिफुं बायदिनि गोनांथि जायो। आरो ओ मेथाइ खननोबो जोंनो औ ओ हिन्जाव हिन्जावफोरा बेखौ मेथाइखौ खननाय जायो। आरो मोसानायावबो जोङो हिन्जाव बा सिख्लाफोरनि गोनांथि जायो। मोसानो थाखाय बे बागुरुम्बा मोसानायाव जोङो ओ गुबैयै जों ओ दखना बिदनखौहाय जों गानथार नांगोन। ओ जोङो बेयाव जों दखना गोमोखौ गानथारो आरो आरनाइ आरो रेगे रेगां ओ जोमग्रा बायदि लानानै जोङो ओ बर' हारिखौ जोङो ओ बे बागुरुम्बा मोसा मोसानायखौ मोसानानै ब'र हारिखौ जोङो समायसार होयो। औ बिदिनो गोदोनि बेखायनो जोंनि बागुरुम्बा मोसानाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो आरो सोलिलांबाय थागोन होननानै जोङो सानो।
औ नंगौ
ओ खेराइ मोसानायाबो ओ जोंनि बर हारिनि मोनसे नेरसोन ओ बे खेराइ मोसानायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि दं। औ नोंथाङाबो फंनैसो बुंबावनो हागोन ना? मोसानायनि सोमोन्दै?
गोबां रोखोमनि दङ जोंनाव ओ खेराइ मोसानाय होनोब्ला जों ओ गिबियाव जोङो ओ दौदोनि मोसानाय ओ जेब्ला जोङो खेराइ खेराइ होयो ओ बोथोर खौ लानानै बोथोराव जोङो माखासे ओह आबादखौ लानानै जोङो खेराइहोयो बा बोथोरनि मोजांखौ हास्थायनानै जोङो खेराइ गोबां बैफोर खेराइफोराव जोङो ओह दौदिनिया ओह दखना दखना गोजा उम ओह फास्रा गुफुर लानानै जोङो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो लोगोसे जोंआ जारा फाग्ला मोसानाय दङ। ओ जेरै मोनसे ओ गोदो ओखायनो जोंङो फोथायबोनाय दंङ आरो ओ फोथ फोथायबोनाय जेरै ओ बिहामजोमंलिया ओ खारखोमानायावहा ओ जाराफाग्लाया ओ नायगिरि नायगिरि उनावहाय ओ ओ खेराइ होनानै दो जाराफाग्ला मोसानायावसो उनावहाय। मो मोसानोथिननाय अब्लासो फै गोन होननानै ओ बिदिनो। बैफोर फालिनाया दङ आरो। ओ लोगोसे आरो। बिदिनो गोबां दङ आं माने मिथिजोबलाबो आरो। ओ बेजोंलोगोसे जोङो। ओ बा नोंथाङा दैहैबुंनायबायदि बागुरुम्बा मोसानाय बा दाावस्रिदेलाय बायदिसिना मोसानाय। बियो जोंनिया मोनसे। हारिनि सिनायथि बा ओह जायखौजोङो ओह मोसायो। ब्लानो जोंखौबयबो मिथियो बेयो जोंनि ओह मोनसे हारिनि मोसानाय। होननानै हो थिग बेबायदिनोजों बे मोसानाय मोसानायाव माखासे। ओ दामनो थाखाय आगजु जेरै दामजुफोर बाहायो। खाम, सिव उं सेरजा जथा। ओ थर। खा बेफोरजों गासैखौव बाहायो। उम बेफोर दामनायाव ब्लासो बै मोसा मोसानाया आबुं जायो ओ थिग बेबायदिनोजोङो बे खेराइनि खेराइ मोसानायावबो जेरै दौदैनि मोसानाय जारफाग्ला मोसानाय। बेयावबोजोङो बैफोर ओ खाम सि फुं, जथा सेरजाखौनो ओह जोङो बाहायनानै। ओ बैफोर सा होननानै आबुं खालामो जुदि बे दामग्रा आगजुफोर जों दामाब्ला बेखौ बाहायाब्ला जोंनि बे मोसानाया आबुं जाया।
औ।
हो ओमफाय बिनि गेजेरावनो आरो। ओ बावैसो जोंहा ओ बागुरुम्बाखौ गोबां ओ बेसेबां जि रोजा निबो बांसिन ओ जेरै मोसानानै जोङो मुलुगावनो बयजोंबो सिनायथि जाबाय। ओ सिनायथि होनो हाबाय। जोङो। बे मोसा सानायाजि बेसे ओ मोजां समायना नुयो जेरै सिखिरिफोरबायदि ओ समायना रमायना नुयो बेखौ जोङो ओ बयनिबो सिगाङाव मुलुगाव जोङो मिथिहोनो हाबाय बे बागुरुम्बानि गेजेरजोंनो। ओमफाय ओ नोंथांमोननियाव ओ बेबायदि ओ आथिखालाव माने बैफोर खेराइ मोसानाय बा ओम बर'नि सुबुं मोसानायफोरा दाबो दङना गैया नोंथां? मोनि ओनसोलाव नुयोना नुनो मोना? नुनो मोनोना मोना?
औ नुनो मोनो। ओ दासिमबो जोङो ओ बेफोरबायदि मोसानायखौ जों दासिमबो नुनो मोनो दौदिनि मोसानायफोरखौ जोङो एसेबां नुनो मोना। ओ नाथाय जोङो औ बागुरुम्बा मोसानायल' नङा ओइ बैसागो मोसानाय फोरखौबो जोङो जोंथ' बैसागो मोसानायखौ बैसागो बोथोर सफैब्लानो नुनो मोनखायो। नङा होमबा अ जोङो। बागुरुम्बा मोसानायफोरखौ।
खोनादोंना नोंथांना औ खोन। नोंथांना माने सावना। गोबां खम फैदो मा-माबाफोर हेडफनफोर बाहायदों नामा?
बाहायाखै नोंथां
अ माने माने खोनागया खोनागया जा दों लासैथारफैदों औ औ खोनाबाय दे एबार।
आङो बुंदों ओ जोंनि ओ बर' मोसानायाव ओ बागुरुम्बा मोसानाय आरो खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानायल' नङा जोङो ओ बोसोरफ्रोमबो बैसागो बोथोरफ्रानो जोङो बर'फोरा बैसागो रंजायो नङा होमबा।
औ नंगौ नंगौ बैसागो मोसायो।
ओ जोंनि बर'नि मोनसे एंगार हायै ओ फोरबोखा। बेखौ जोङो गोदोनि बेखायनो जोङो ओ बायदि नेमखान्थि बादियै जोङो ओ खुंबोदों बे बैसागो फोरबोखौ। ओ बेबो ओ जोंनि मोनसे एंगारनो हायै ओ बर'नि मोनसे ओ गेदेरथार फोरबो बैसागुआ।
नंगौ
बिदिनो बैसागुआवबो जोङो ओ बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु ओ जेरै खाम, सिफुं, ओ थरखा बायदि लानानै जोङो ओ ज'था सेरजा आरिफोरबो जों लानानै बैसागुआव गासैबो ओ बोराय बुरैनिफ्राय लानानै ग थ' गथायसिम ओ जों गामि गामि बयबो मोसालायोना।
औ नंगौ
बिदिनो जोङो बैसागुखौ ओ स्नि सानसिमहालासै जोङो बैसागुखौ ओ मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो स्नि सानसिमहालागै।
नंगौ
नोंथांमोननि गामियाव बो ओम बैसागुखौ माबायदि फालियो
औ औ नंगौ ओ जोंहा बैसागो होनोबाथ' बे बैसागोआ जोंनि ओ गुबै रंजानाय फोरबोआनो। ओ बोसोर गोदानजों लोगोसे माने रंजानायफोरबो माने बैफोर बै बोथोरा मोनफैब्लानो बयबो बयनिबो गोसोआ माने दुंखाङो। ओ मोसानो बा रंजाखांओ गोसोआ ओ थिग बेबायदिनो जों नि ओ-ओनसोलावबो माने ओ बैसागो जोंङो बैसागो बोथोराव बोसोरफ्रोमबो जेब्ला बोथोरा सफै फैयो अब्ला जोंङो बयबो बैसागुखौ मोसायो ओ खाम, सिफुं, जथ था, सेरजा बैफोर दामजुफोरखौ लानानै जोंङो ओ औ बयबो माने जयैनो जोंङो गामि-गामि ओ गामियाव न खर न'खर हाबो मोसायो रंजायो बोसोरनि खनसे‌ बेबायदिनो आरो ओमफ्राय आथिखा आथिखालाव जोंङो ओ माखासे ओ फानसन बा प्रग्रामफोर लानाय नुयो बैफोरावबो जोंङो माने ओ बैफोर बैसागो मोसानायखौ बादायलायनाय होयो बे बादायलायनायाव ओ बाहागो ला नुनो मोनो आरो। गामि गामि‌
बिदिब्ला नोंथां जोंनि सावरायनो गोनां आयदाया जोबनानै थांबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनो मोनना नानै जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ बिदिब्ला जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै गोजोन्थों।